हेलौ। औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय औ नों थाङा दासान्दि ओरैनो मा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आथ' दासान्दि ओरैनो जिरायना दं। ओ नोंथाङाबो बेबादिनो मा खालामगासिनो दं?
ओ नोंथां आंबोथ' दंथ'यो बेफोरबायदिनो जिरायनानैनो। ओ नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ना। नोंथाङा जेसेखि हागौ एसे आंखौहाय हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना। ओ आयदायानो जाहैबाय जोंहा जानबुं आरोना जानबुंनि सायाव जों एसे सावरायनोसै ना? औ ओ जानबुं जानबुङाथ' दाना जानबुं होननानै बुङोब्ला गासिनिबो आखाइ आखाइ थायो नङा होमबा गासि निबो न'खरावबो नुनो थांबाय जानबुं औ ओ जानबुं जानबुंआवथ' जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरो गाज्रि खामानियावबो बाहायनो हायोना मोननैबो खामानियाव बाहायनो हायो।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे माने मोजां खामानियावहाय माबायदिहाय मोजां खामानियाव बाहाय नो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ नंगौ। जानबुं होननानै बुङब्लाथ' जों जायखौ जों मबाइल फन होनना बुंनाय जायो आरोना।
उम।
बेखौनो जों जानबुं होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो दानि जुगावथ' जोङो बयनिबो आखाइ आखाइ बा न'खर न'खर गंसेबाबो नुखाथारो आरो ना गेदेर जानबुं ।
औ नोंगौ ।
औ । जोङो जानबुं होननानै बुङोब्ला दानि जुगाव ओंखारनाय जानबुंफोरा मोजां खामानियावबो बाहायजायो आरो । गाज्रि खामानियावबो बायहाजायो नाथाय जोङो गाज्रिखौ बाहायनाङा होननानै जों बयबो मिथिनांगौ एबा सा नना लानांगौ आरोना जोङो मोजां खामानियाव नोंनो नोंखौ सोरनोबा नांब्रबगौ जाब्ला एबा । नोंनो सोरखौबा नांगौबा बेबादि बेबादि माबा माबि नांगौ जायोब्ला बेबायदि गोजाननि सुबुंखौबो जोङो बे जान जामबुंजोंनो खबर लानाय बा रायज्लायनाय नङा होमबा
औ नंगौ
बेफोरनि बेफोर सुबिदानि थाखाय जानबुंङा जोबोर मोजां जोंनि दा दा सोलिबाय थानाय गासैबो सुबुं माहारिनि गेजेराव बेफोरनो सोलिगासिनो दङ होमबा नाथाय नोङो आगोलनि समाव नों जानबुं गैयामोनब्ला ओ सिथि लिरनाय नङा होमबा सिथिखौ सिटि लिरनाय बेबायदिनो थांनानै बुहैनाय बायदिसो खालामोमोन नङा होमब्ला
औ नंगौ ।
नाथाय दा समाव जानबुं ओंखारनानै जोबोर सुबुंनि थाखाय हेफाजाब जोबोर मोजां हेफाजाब मोनदों आरोना सुबुङा
औ नंगौ ।
बेबादिनो जानबुंङाथ' मोजांनि थाखाय मोजां आरो गाज्रिनि थाखाय गाज्रि आरो जोङो जानबुंखौ बेबायदिनो आखाइयावबो लानानै थांजायो मनायावबो लानानै थांजायो नङा होमबा? बेफोरबायदिनो जोङो जानबुंखौ लाफानानै गिदिंनो हायो आरोना? आरो बे ला फानानै गिदिंनायनि जाहोनानो जाबाय नांब्रबगो जाबाथाय हेफाजाब लानानै जानबुंनिफ्राय
औ नंगौ औ ।
बेबादिनो जोङो दानि सुबुंफोरखौथ' नुनो मोनो । उन्दैनिफ्रायनो जानबुं नायनाय एबा जानबुं सालायनायखौ नुनो मोनो आरो ना? नाथाय नाथाय बेबादि उन्दै सुबुं एबा फरायफुबाय थानाय फरायसा उन्दै फरायसाफोरनो सानबुंफोरखौ माने बारा होआलासिनो एबा बाहायनो होआबा मोजांनि बाथ्रा आरो ना ।
औ नंगौ जोंहाथ' मा होनो जानबुं ना जानबुंखौ जोङो मोजां । खामानियाव बाहायनानै आरो गाज्रि समाव ओ जोंहाथ' मोजां खामानि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो ओ जोङो फरायनाय फरायनायफोरावबो गोबां बाहायनो हायो आरोना मानोना जोंहा नांगौ बायदिहाय जोङो हायि हायिफोरखौहाय बेवहाय माने नायनानै फरायनो हायो बेवहायनो मोनो दानाथ' जों गासिखौबो मबाइलावनो मोनो नङा होमबा? जोंहा बेवहाय मबाइलावनो मोनो । नांगौ जायोब्ला बेवहायनो फरायनो हायो माने दानि जुगावथ' अनलाइन अनलाइन अनलाइनावबो फरायनो हायोना जोंहा । मबाइल एबा जानबुंनि गेजेरजोंनो मन अनलाइनाव फरायनो हायो आरोना बेफोरावहाय गोबां खामानि होनाय जायो जोंहा मबाइला माने मोजां खामानियाव बाहायोबालाय मोजां आरो फारसे थिंहाय गाज्रि खामानियाव बाहायोबा गाज्रि थिग बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां गाज्रि खामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आ जेरैहाय जोंहा उन्दै उन्दै समावनो मबाइल नायनाय उन्दै समाव माने फरायफुबाय थानाय समावनो मबाइल नायबाय थानाय एबा फरायालासिनो जोंहा मबाइलजोंनो थाबाय थाग्रा माने फारसेथिं जोंहा दङ गेम गेलेयो गोबां ओ उन्दै उन्दै खुदियाफोरानो गेम गेलेनायखौ नुनो मोनो जोङो।
औ नंगौ।
औ बेफोरनो माने गाज्रि खामानि आरोना गाज्रि खामानि होननानै बुङोब्ला बेफोरखौनो बुंजायो जोंहा गाज्रि खामानियावहाय बाहायो। माने उन बांद्राय उन्दै समावनो जोंहा बेफोरबायदि माने मबाइलजों बांद्राय थायोब्ला माने जोंनि मा होनो गोसो एबा माइन्दफोरा साननो हानाय गोहो फोरा माने गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। औ। बेजोंनो थाबाय थानो लुुबैयो आरोना मबाइलजोंनो थाबाय थानो। थानो लुबैयो जोंहा ओ गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंहा मबाइलजोंनो थाबाय थानायखौ नुनो मोनो माने जोबोद गाज्रि आरो ना बेफोरबायदियाव। आखुवाहाय जोबोद गाज्रि जोङो जोंनो नांगौ समावहाय बाहायनायाव जेबो नङा नाथाय नांगौनि बांद्रायखौबो बाहायजाया मबाइलजों। माने जोङो मबाइलखौ बाहायनोसो नांगो नाथाय मबाइलजों जों बाहायजानो नाङा आरोना। औ नंगौ।
बेबायदिनोथ' जों जानबुं होननानै बुङोब्ला बेफोरखौनो नांगौ समाव मोजाङै बाहायनांगौ आरो नों हमनानै ला बेबायादि फरायफुबाय थानाय फरायसा उन्दै फरायसा एबा खुदियाफोरनो बेफोरबायदि जानबुंफोरखौ हेगारना होयोब्ला बेफोर गाज्रिनि बाथ्रा जायो आरोना।
औ नोंगौ।
मान मानो होनब्ला जोङो दानि सुबुंफोरा एबा उन्दै उन्दै गथ' एबा खुदियाफोरनो जोङो मबाइलखौ बिमा बिफाफोरखौ हेगारना होनाय नुयो आरो। खुदियाफोरा दानिया दानि मबाइलखौ गेम गेलेयो आरो ना
औ नंगौ।
बेबायदि गेम गेलेनायावनो जेरै उन्दै समनिफ्रायनो बेबायदि मबाइल मोनलांबाय थाबा एबा गेम गेलेलांबाय थाबा बेबायदि देरनानैबो बेबायदि ओ बेबायदिनो साननाय फैगोन ना
औ नंगौ।
बेबायदिनो मबाइल नायनाय एबा गेम गेलेनाय बेफोरखौल' सानै सानै माने फरायनायाव माबा जायैगोन गैया जाहैगोन आरोना बेनिखायनो बेनिखायनो जानबुंखौ मोजांबासो मोजां एबा गाज्रिबासो गाज्रि। ओरै होननाय जादों आरोना मोजां बाहायबा मोजांनि थाखाय बाहायबा गावनिनो मोजां। आरो गाज्रि बाहायबा गावनि लस नङा होमबा?
औ नंगौ
बिदिनो जोङो जानबुं होननानै बुङोबथ' जानबुंङा ओ सुबुंनि ओ जिउ राहा लामाखौ जोबोर आवगायदों आरोना।
औ नंगौ।
औ । बेबादिनो नोंङो सोरखौबा नामखौ बुजायोब्ला एबा सोरजोंबा रायज्लायनाय- जेनबा गोजानाव थानानै बाबो रायज्लायनाय नङा होमबा?
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो हमनानै ला सोरजोंबा सासे सुबुंजों रायलायनोबा जोङो जानबुंआव मोनसे रिसार्च सोनो गोनां जायो आरोना। औ बे बे रिसार्टखौ सोब्लासो जोङो जानबुंखौ बाहायनो हायो एबा सोरखौबा फन हरनो हायो। आरो जोङो थ नायनो हायो आरोना ओह जानबुंखौ औ बेबायदिनो जोङो जानबुं खौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बेबादि जों माने रिसार्च सोनाय बेफोर बेफोरनि मुलाम्फाखौ मोनफिननो हायो आरो ना मोजां खामानियाव बायोब्ला
औ नंगौ
बेबादि रिसार्ज सोनानै ओ नोंनि फैसाखौ बाहायगारनानै एबा नों ओ नांगौ नांगौ नाङै समावबो नायनानै बेबायदि गावनि ओ जिउफोरखौ माने समफोरखौ बाहायगारनाङा आरोना
औ नंगौ
ओहम
ओ मा होनो दाथ' जानबुं जानबुंआ जोंहा मोजां खामानियाव आरो गाज्रि खामानियाव बाहायजायो ओ जोङो गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो आरोना गोबां माने जोंहाथ' जानबुंङा जोंहा इन्टारनेट इन्टारनेटजोंसो बाहायजायो नालाय ना जोंहा इन्टारनेटजोंसो बाहाय जायो जानबुंङा ओ माने बेवहाय जोङो समै समनो माने मासै मास जोंहा मा होनो रिसार्च खालामनो गोनां जायो आरो ना माने जोंहा गाहायै बुंनो थाङोब्ला मासाव मासावनो जोङो रिसार्च खालामनो गोनां जायो नाथाय दानाथ' गोबाव समनि थाखायबो सोनानै दोनजायो आरोना रिसार्चखौ माने जोङो रिसार्च सोबासो जानबुंखौ बाहायनो हायो ओ जोङो जानबुंजों गोबां मोजां खामानिखौबो बाहायनो हा हायो जोङो गोजानाव थाहैनाय सुबुंखौबो जों खाथियावनो नुनोबो हायो होनना बे बेजों ओ बेजों रायज्लायहरनोबो हायो जों गोजानाव थानाय सुबुंजोंनो ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां गाज्रियावबो बाहायो दानाथ' गोबां सुबुङानो जोंहा गोबाङानो माने बांद्राय गाज्रिखौ बाहायनायखौबो नुनो मोनो जोंहा गोबां गोबां सुबुङानो जोंहा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल लायो नालाय ना मबाइलजोंनो थानायखौ नुनो मोनो जोङो फरायनायनि अनगायै जोंहा गोबां खामानि दङ बेवहाय गेलेनाय मानाय बेफोरखौ दोन्थ'नानै नाथाय जोङो मबाइलजोंनो बांसिन समखौ हगारनो नागिरो आरो ना जोङो गोबां गाज्रि जालांगासिनो थासारियाहाय माने मोजां खामानियाव बाहायाब्ला माने जोबोर उननि थाखाय आरो जोबोर गाज्रि थासारिखौ ला लाबोगोनखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ
नंगौ ओ नोंथां नोंथां जे जोंहाथ' रायज्लायनायनि समा जानानै फैबाय बेनिखायनो नोंथाङा आंजों एसे हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों-गोजोन्थों।